नोंथां
हेलौ हेल'
खोनादोंना?
हेलौ खोनादों नोंथां
खोनादोंना?
खोनादों खोनादों
औ औ मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना
मोजाङै दङ नोंथां।
नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना
हागोन नोंथां।
औ औ औ जोंनि बर' हारिनि नाय माखासे मैगं थाइगंफोरनि बागै सावरायनि नामा?
ओ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ जोङो ओ जोंनि बर'फोरनि जानाय खाजा माखासे ओ गुबुन गुबुन बायदिसिना रोखोमनि दं जेरै जोङो गुबै खाजा महरै ओ जोङो ओंखामखौनो जायो होमब्ला ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओंखामजों लोगोसे ओ बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो संनानै जायो आरो। बेफोरनि मादाव जोङो बांसिनानो जोङो जोंनि सिनाय जानाय जेरै ओ-ओंख्रि गोबाब बेबायदिनो गोखा गोखै बायदिसिना रोखोमनि जोङो मैगं थाइगंफोरखौ जायो बेनि उनाव जोङो ओ अनला अनला ओंख्रि जाय जायखौ जोङो ओ सा-साम'जोंबो संनो हायो औवा मेवाइ दालि सबाय माखासे बिदिनो गोबां ना बायदिसिना होनानै ओ ओंख्रि सङो अनलाखौ जोङो खारदै आरो गोखै होनानैबो जानाय जायो आरो आरो फोरदोंंबावो जेरै जोङो ओ खामु सबाय नारजि अमा मैथा खांख्राइ बेबायदिनो गोबां बर' मैगंफोर दोङो नोंथाङा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो आरो माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां खोनादों नोंथां।
औ औ
ओ-ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जेरै बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि अनला खारै बेखौनो जानानै बयबो मोजां मोनखायो नङा होमब्ला? आंबो बेखौनो जानानै मोजां मोजां मोनो
औ
बेबादि जोङो बे ओंख्रैखौ माइरं माइरं गुन्दैनिफ्राय बानायनाय जायो जेरै जोङो माइरंखौ गिबियाव सोमनानै लाग्रोयो बेनिफ्राय जोङो बेखौ फोराननानै बेखौ अन गुन्दै देयो आरो बा दिंखियावबो देजायो अबा अबा थुफि सिफोरावबो जों बेखौ देनाय जायो बिनिफ्राय जों बेखौ गुदुं फुदुंनानै बेखौ गोदौहोनानै जोङो बे उनन्दैयाव नायहोयो आरो बेल नङा जों अनला ओंख्रि संनो थाखाय खारैनि गोनांथि जायो जों बे खारैखौ थालिर बिफां बा थालिर फस्लानि बानायनाय जायो ओ बिनिफ्राय जों बेखौ ओ दाउजों अनलाजों बिदि जायो आरो सोरबाया सामुजोंबो जानाय जायो आरो ग सोरबाया अमा बेदर बायदि बे फोरजोंबो दा जानाय जायो जों अनला औ खारैजोंल' नङा जों बेखौ मैखिजोंबो जानाय जायो बा फाख्रिबो जानाय जायो जेरै अनला
औ औ
होनोमब्ला जों लाइ बा बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायो नोंथां
औ औ
मिखि होनना बुङोब्ला जों बेयाव थाइगिर होनाय जायो बा गुबुनखै फिथाइखौबो
होनानै संनाय जायो नोंथां आरोबाव उम सबाय सबायाइखौबो जोङो अनलाखो अमा बेदर बा दाउ बेदरजों बांसिन जानाय जायो
औ
न्थ
औ औ
नोंथाङा आरोबाव माबाफोर सोंबावगोन नामा
औ नों थां जे जोङो ओ बर हारिनि जा खोनादों जा जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो जोङो बर' हारिनि जा जोङो मैगं थाइगं अनला ओंख्रि संनाय आरो सबाय ओंख्रि संनायखौ नोंथाङा फोरायबाय
नंगौ नोंथां आरोबाव
ग्रु आरो माखासे थिंना मैगं औ
खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा माबाफोर बुंदों नामा?
ओ आरोबाव ओ बेफोर बेनि ओंख्रिनि अनगायै आरोबाव नों नोंथाङा मा मा ओंख्रिफोरखौ मोनथिबावोबा मा मा ओंख्रिफोरखौ जायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो बेफोरबायदि जा जोङो अनला खारै सबाय ओंख्रि नारजि अमा बेफोरबायदि मैगं जानायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिफोराव गोबां रोखोमनि मैगंफोर जाबावो जेरै जोङो ओ खाबथिंनाय मैगंफोर जेरै जोङो ओ लाफा लाइ जुथा थुुनथिनि खिफि बेन्दों मायसुन्द्रि मानामुनि बेबायदिनो खार' खान्दा सिब्रु अलदद थास' बि थास'नि ओ गासिबो बाहागोखौनो जोङो जानाय नुनो मोनो आरो? जोङो बेफोरखौ खायसे खायसेखौ जोङो औ मैद्रु हिसाबै बो जायो खायसेखौ जोङो गोखै हिसाबै गोखा जोङो बेफोरबायदि जानाय नुनो मोनो आरो खारदै गोखै बेबायदिनो ना बायदिसिना होनानै बेफोर मैगंफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो आरो। बिथांमोननि ओनसोलावबो मा मा मैगंफोर ओ दङ बेखौ
हागोन नोंथां जों खोनादों नोंथां ओम हागोन ओम‌ जोंनि ओनस लावबो बिदिनो नों बिथांमोना बुंनाय बादिनो खिफि बेन्दों दिंखिया मानिमुनि दारि बिलाइ बायदि फोरखो जों हाग्रानिफ्रायनो खनथुमनानै जानाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जों मेसें मेसें बोथोराव न'आवनो गायनानै जेरै लाइ मुला कबि बायदिफोरखौ जानाय जायो नोंथां।
औ औ
आरोेबाव दैज्लां बोथोरावबो जों जेरै मै मैथा गोखै मैथा गोखा
औ औ नंगौ
पथल भिन्दि बायदिफोरखौ गायनानै जा जायो नोंथां नोंथांमोन ओनसोलाव औ नोंसा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोर मैगं फोरखौ गायनाय जायो जानांगौ नोंथां
औ नंगौ नंगौ जोंनि ओनसोलावबो ओ बेफोरबायदि औ खोनादों खोनादों जोंनि ओनसोलावबो जे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव बायदिसिना मैगंनि आबाद मावनाय जायो जेरै जोङो ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो मैथा मैथा सिख्ला सबाइ बिमा फाथो बेफोरबायदि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ फाथो ओंख्रि होनोब्ला जोङो ओ गो जानो एसे गोखा नाथाय ओ फिसायाव एसे गोखाया खम आरो थिग बेबायदिनो जोङो फाथोखौ नारजि ओं ओंख्रि संनो थाखाय ओ जोङो फोराननानैबो दोननो हायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ खायसे खायसेखौ थिनानै दोननायखौबो नुनो मोनो आरो जेरै जोङो ओ जेरै जोङो नारजि बेफोरबायदि माखासे सबाय माखासे मैगं थाइगं जेरै मेसें बोथोराव मावनाय मैगंखौ जेरै नोंथांङा होननाय बायदिनो औ दुन्दिया लाइ लाफा आलु माखासे ओ बिलाहि मुला गाजर गोबां आं
नंगौ नोंथां
ओ नोंथां
नंगौ नोंथां खोनादोंना नोंथां खोनादोंना हेल'
खोनादोंना नोंथाङा खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों
खोनादों नोंथां
खोनादोंना औ औ खोनादों
नोंथाङा बुंफिनलाय खोनादोंना नोंथाङा नोंथाङा मा बुं खोनादों नों
औ जों आं बुंदों जे जोंनि बर' हारिनि औ औ आलु आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
ओ हागोन नोंथां ओ जोङो खोनादों नोंथां जोङो आलुनि आबादखौ मेसें बोथोर राव मावनाय जायो। ओ गिबियाव जोङो बेखौ आलुखौ गायनो थाखाय जोङो हाखौ हालेवनानै लाग्रोनाय जायो
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों
ओ जोङो गिबियाव आलु गायनो थाखाय हाखौ हालेवग्रोना लानाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ मोनफा मोनफा दखर बानायो जे जेरै जों बे जेराव आलु गायगोन बेयाव जोङो एसे गोजौ गोजौ हाखौ बानायनानै दोनो बेनिफ्राय ओमफ्राय जोङो बेयाव आलु बेखौ गायनाय जायो आलुखौ गायखांनानै जोङो बे हाखौ बे आलुनि सायाव फबनानै फैनाय जायो आरो ओमफ्राय बियो साननै द बा सप्तासेसो बा ओ बेसे दिन थायो आं बेखौ बारा मोजाङै मिथिया
औ औ
बेबायदि गायो होननानैल खोनादों आरो
अ औ औ नंगौ
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों खोनादों ओ नोंथांजों आङो सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय जे जोङो माखासे बर' हारिनि मैगंफोर आरो मैगं गायनायनि आदबफोरखौ मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समा जानानै फैबाय अब्ला जों जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'जागोन ना
जागोन नोंथां
औ औ दे
जागोन नोंथां